औ नोंथां खोनादों ना?
ओ खोनादों नोंथां।
औ अब्ला माने दिनै आङो नोंथांजों नोंथाङाथ' मिथिखागौ गोदोनिफ्रायनो माने बर'फोरा बेबादि बाजार हाथाय बाजारनि मैगंफोरखौ माने बांसिनै बायालासिनो जोंनि गाव गावनि न'नि बारि बागानफोरावनो माने गोबां मैगं थाइगं माने ओ मोननो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथा।
औ माखासे जोङो गायनानैबो लायो आरो ओरैनो बारियाव गावबा गावनो माने रज'यो आ रो बारि बागानाव नायहोयोब्ला
औ।
नंगौना नोंथां।
औ नंगौ।
औ बेबायदिनो जोङो जुदि ओ बारि बागानाव बा न'नि साखाथियाव एबा जोंनि जुदि नोंथांनि जुदि बा ओ सोरबाफोरनि जुदि ओ गावनि न'फोरनि साखाथियाव बा गावनि ओनसोलाव जुदि हाजो हाला बेफोरबादि थायोब्ला माने गोबां माने अर्गेनिक बा माने मुलै ओ गाज्रि मुलि होआलासे मोननाय मैगं थाइगं मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ औ औ नंगौ।
औ। थ' माने जो बे हाजो एलेखा याब्लाबो माने जों गावनि बारिफोरावनो थांनानै गोबां मैगं थाइगं मोननाय जायो जेरै जोङो बेफोरो मैगंनि मुंफोरखौ बुंनो थाङोब्ला जेरै ओ ओ बेबादिनो थास' आरो दिंखिया बिनि उनाव आरो बेबादिनो गोबां दङ' आरो मेजेंगा बिनि उनाव ओ बेबायदिनो सिब्रु आरो लाफा बेफोरखौथ' जों माने गायनानै लानो हायो आरो लाफाफोरखौ। आरो जुदि लाइ फोरनि मुला फोरनि बोथोर फैयोब्ला बेफोरखौबो गायना लायो। बेबादिनो जोङो थास'नि बेलायाव बुङोब्लाथ' जोङो थास' बिजौनिफ्राय लानानै एबा थास' गोरलैनिफ्राय लानानै बेनि आ थिं बेनि बिबार आरो थास' बोराय गोमोन फोरखौबो माने अमा फोरनो होनो सोलियो नङा होनबा नोंथां?
औ औ नोंगौ नोंथां।
बेनि उनाव बेफोरखौ जोङो संनानै जानो हायो आरो मैथाफोरजों बा आरो गुबुन आरो फोरखौथ' दानि सिजोनाव बांसिन जानायखौ नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
गावनि बारियावनो माने ओ एसे गायनानै लाखायो आरो।
औ। नोंगौ जोंना बुं दा दैलां बोथोरावथ' जोङो बारियाव एप ओ मै इजियै मोननाय मैगं होननानै बुंनो थाङोबा जोङो भिन्दि होनो उम बेखौबो जों बारियावनो मोनो लेस्रा होनो जेखौ बारि बारियावनो जोङो गोरलैयैनो न'आव गायनानै लानो हायो। बिनिफ्राय मैथा औ मैथायाबो आरो मोननै गो मैथा गोसा आरो मोनसिया एसे मैथा बांगाल होनो बेखौबो मोनो नङा होमबा दा उम आरो ओ फाथो ओ खौबो जोङो जानो आन्था न'आवनो एसे एसे खुबैनानै जानो हायो।
नंगौ।
औ दैलांङाव जोङो मोननाय मैगंफोरा जोंना बेनो आरो। गोरलैयैनो जोङो न'आवबो मोननो हायो। ओ थादुन उम थारुन जिहेथु जोङो थारुनखौबो जोङो न'आवनो गायनो हायो बारियावनो।
नंगौ।
औ आरो औ मेसें मेसेङावबो जेरै जोङो मोननो हायो जोंहाथ' दैलां मेसें बेलेग बेलेग मोनो नङा होमबा जेरै ओ मेसेङाव बुंनो थाङोबा जोङो ओ लाफा मोनो लाइ मोनो। आरो बिनिफ्राय मुला मोनो। नङा होमबा नोंथां?
बेसर बिलाइबो मोनो ना नोंथां?
बे औ मोनो नोंथां बेसरबो मोनो।
औ।
बेसरखौबो जों औ।
बेबादिनो नोंथाङा जा बुंबाय ओ मैथाखौ मोननै जाथोनि मोनो होननानै नंगौ नोंथां माने ओ मैथा बांगाल आरो मैथा गोखै होनो नालाय। बे माने मैथा गोखैयाथ' जोबोर गोखै जायोना नोंथां माने गोथां गाबनि?
औ नोंगौ नोंथां।
औ माने ओ आंनि फोथायनायब्ला बे मैथा गोखैखौ आं साबसिन मोनो आरो बै मैथा बांगालनिख्रुइ।
औ बियो एसे गोखा जायो नङा होमबा?
औ मैथा बांगाला ना?
औ मैथा बागांला एसे गोखाबो जायो गोखैबो खिन्थु गोखाजों गोखैजों लोगोसे बेहाय एसे गोखाबो दंदेरो आरो।
औ नंगौ नोंथां बियो गोजा गाबनि जायोना?
ओ बेयोथ' गोजा गोजा गाब मोननै रोखोमनि दङ मोनसेया गोजा गाबनि दं मोन सेया आरो गोथां बे मैथा बांगाल जिहेथु होनो बेखौ जोङो गोथां गाबाव नुनो मोनो।
औ माने आङो बेबायदिथ' खालि गोजाखौल' नुदोंमोन आरो नोंथां।
अ थारमाने गोज जा गोजाबो दङ ओमफ्राय मोनसे बे गोजा बायदिनो एखे आरो खिन्थु कालारा गोथां आरो।
एसे गोखाबो मोनजाफायो जिहेथु सान्दुं नांनायावहाय जानांगौ होननानै फोथायनाय दं आरो जोंनि बर'फोरा
आमाइ मोननाय बा एसे लोमजानाय दुरबल जानाय बिदिफोरावहाय बे मैथा बांगालखौहाय ओ जोंनि आइमोनहा बा आबै आबौमोनहा जोङो संनानै जाहोयोमोन आरो सान्दुं नांदों ए दुरबल जादों होनोबा बे मैथा बांगालखौहाय औ ना गोरानजों बा दाउजोंहाय जोंनो रुनानै संनानै जाहोयो जाहाथे इसे देहाफोरा मोजां जाथों होननानै बिदि होननानै फोथायनाय दं आरोखि नोंथां।
नंगौ नोंथां।
औ।
बेनि उनाव जोङो माने बारियाव लुनायब्ला गोबां मैगं थाइगं दं नाथाय जोंसो माने जाया एबा मिथिया आरो बेफोर जे मोजां होननानै देहानि थाखाय मोजां होननानै जेरै माने जोंनि ओनसोलाव माखासे दङ जेरै जारि बिलाइ ना मा होनो आरो बेखौ माने एसे आलौज्रोमनाय आरो बेनि एरिया थावनाया
औ।
बेखौ माने ओ जुदि एसे नोंथाङा बुंनाय बादिनो लोमजानाय बा माबा मोनसे मोदोम ओ सानाय बा बिखोफोरा जुदि बेखौ ओ ना लकेल ना बा लकेल दाउफोरजों एसे बे गोमै सिनखा नालाय खौ जुदि संनानै जायोब्ला माने मोजां जायो होननानै फोथायो आरो
औ नंगौ नोंथां।
औ बेबायदिनो आरो गोबां दं आरो आरो आरो बेबायदिनो जोङो नर' सिंह बिलाइ बेबादिनो आरो ओ खुदुना
नोंगौ नोंथां।
औ आरो गंगार दुन्दियाखौबोथ' जानाय जायोना नोंथां माने नामफोरजों बा ना गोरानफोरजों
औ जायो नोंथां।
पेन्ट बेनिफ्राय आरो गोबां दं आरो सानख'हायै जोंसो मोजां मिथिया आरोना नोंथां।
ओं नंगौ-नंगौ नोंथां ओरैनो ओ ओ दैलां बोथोरावहाय नोंथांमोननिजोंहाय ओ हादारन माबायदि माबायदि मैगं आबाद खालामो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा।
ओ दैलां बोथोर होनोब्लाथ' दा दानि ना नोंथां
औ दानि दैज्लां बोथोरावहाय
ओ जेरैबायदि जोङो खुमब खुमब्रा ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
औ खुमब्रा जोगोनार बेबायदिनो भल आरो ओ लेस्रायाथ' माने दाथ' गैला। नाथाय एसे सिगाङाव दंमोन बेनि उनाव दाओमफ्राय थायो आरो जाय एसे उनाव गायो।
नोंगौ नोंथां।
औ बेनि उनाव ओ थाइबें बेनि उनाव ओ आरो गोबां दं आरो फाथकेरेला जे आरो गोखा केरेलाबो मोननो हायो औ बेफोर माने सिजोनाव जायो थेवब्लाबो आथिखालाव माने बांसिन मुलिफोरजोंनो माने बाजारावफोराव थाङोब्ला माने सिजेन नङाब्लाबो मोनो आरो।
नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां औ।
नाङा आरो
औ
उम न'आवनो बारियावनो मोननाय गावनो गायनानै ला माने अर्गेनिक बेफोरखौनो जानांगौ सिजोनाव मोननायफोरखौनो
नोंगौ
आरो बे जोगोनार बा बेफोर फलफोरनि जा बिलाइनि बिजौ नोंथां।
औ नोंगौ
औ बेफोरखौ माने ना लकेलफोरजों ना गोरलैजों बा ओ बेदरफोरजों जानायखौ आं नुनो मोनदों आरो।
औ
औ मोजाङानो बेफोरखौ जानाया माने लकेल नालाय बा अर्गेनिक नालाय।
औ
औ बेफोरखौ जायो आरो ओ रुसि बा एसे बिदै जोबजोब संनानै
औ औ।
औ बेबायदिनो माने गोबां बेफोरबादि ओंख्रिजों जों ना गोरान बा ना फाम बा बेदर बेला बेफोरखौ ओ होफा-होेफाजाबदेरनानै जानो हायो आरो
उम नोंगौ नोंथां उम
औ
नोंथांमोननिजों औ नोंथांमोननिजों ओ सिबुं मैगंखौ दैज्लां बोथोराव मोनो ना मोना जोंनिजोंहाय सिबुं मैगं मोननाय जायो। जिहेथु माइआवहाय मोनोना नोंथां बारियावनो
औ नोंथां माने आङो बे सिब्रु मैगंखौ माने गुबुनखौल' बुंनाय खोनादोंमोन ना नाथाय गाव माने मोनजाफेराखै आरो बे सिब्रु मैगंखौ। नाथाय माने मोनजादों मोनजादोंबो जानो हागौ नाथाय माने आङो मुं जों आरो बे ओंख्रिजों माने एक्जेक्ट माने आङो मिथिनो हायाखै आरो
अ
औ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा माने बबेयाव मोनो बा माबाददि बे औ जायो
उम एस-ए सेब्रु मैगं सद नोंथाङा सिनायनो मोनाखैथ बे बारियावनो थायो बिफाङा एसे एसे सुगोनां जायो
नंगौ नोंथां
औ एसे एसे ओमफ्राय बेखौहाय आलु बेखौहाय उम मा होनो संनानै माबानानै जायो आरो नोंथां दाउफोरजों बा नाफोरजों आलु होनानै औ नों
औ
ए-एसे एनै बारियाव मोनो आरो
औ
ओरैफ्राय जोंहा समा जानानै बाय दा
औ नंगौ नोंथां
औ दोनसै होमबा
औ औ